अ हेल' नोंथां खोनादोंना? अ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना आंनि
औ खोनादों नोंथां।
औ औ अ मा खालामबाय दं नों थाङा
औ आङो ओरैनो मोनाबिलिनि जामुं जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां। नोंथाङालाय मा खालामना दङ।
अ आस्सा अ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन।
औ औ नोंथां सावरायजागोन।
औ ओ बे आं सावरायनो नागिरनाय खोथायानो जाहैबाय जेनेबा मबाइल फनफोरनि बागै आरो
औ
ओ जेनेबा दाथ' माने आथिखालावथ' मबाइलानो माने गासैबो खामानिखौनो मावजोबनो हायो होननानै माने होनजायो आरो नोंथां।
औ औ
मबाइल नि ओ जेनेबा मबाइलनि थ्रुयै माबायदि माबायदि खामानि मावजायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आंनो जेनेबा
औ माने मबाइलनि थ्रुयै माने आङो बुंनोसै माने गोदोथ' एफा बिदि मबाइलफोरखौ माने नुनाय जायामोन आरो।
औ
दानि जुगावसो मबाइलफोरा जेनेबा गोबां एभेलेबेल माने जेरैावबो मोननो थाङो। माने गोदोनि जु गाव एफा माने बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय एबा लाइजामफोरनि गेजेरजोंसो एबा ओ टेलेग्रामनि गेजेरजों जोंसो बिदिनो बेलेक माने गामि गंसेयाव माने गंसे न'खर एबा गंनै न'खर बेफोरबायदियावल' थायोमोन। बेफोरो आरो बेयावनो थांनानै जोङो बाथ्राफोरखौ माने खोन्थाहरनो गोनां जा जायोमोन। आरो बिदिनो दानि जुगावथ' बयनिबो आखाइ आखाइ गंसे गंसे मबाइल थाखायो।
औ
जोङो मबाइलखौ मोजां खामानिनि थाखाय लानांगौ बे मबाइलाथ' दानि जुगाव माने हेफाजाब होननानैबो हेफाजाब होयो होननानैबो जों बुंनो हायो आरो माने खायसे जोंनि थाखाय गाज्रिबो होननानै जों बुंनो हायो माने बाहायनो रोंग्राफोरनि थाखाय ओमफ्राय मबाइला जोबोद हेफाजाब गोनां आरो जाय बायदिया मबाइल खौ एबा जानबुंखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै बिसनि थाखाय माने खहा गोनां होननानै आङो सानो आरो नोंथां
औ बिदिब्ला औ बुंलाय नोंथां
बिदिब्ला जोङो जेरै मबाइल जानबुंफोरावहाय माबा मोनसे जेनेबा बिदिनो फाल्थु बिदि रिल्स सिल्स नायनायनिख्रुइ एबा ओरैनो सोरनिबा माबा मोनसेफोर नायनायनिख्रुइ जोङो माबा मोनसे रोंगौथि गोनां एबा सोरबा गेदेमा सुबुंनि बोसोनफोरखौ एबा जोङो उनाव बेहाय मा जानो हागोन बेफोरखौ जोङो मबाइलफोराव नायनानै जोङो जिउनि माने थांखिफोरखौ लानो हायो होननानै आं सानो आरो बिदिनो माने मबाइलफोराव जोङो उम खौरांफोरखौ माने दसेनो माने बै बेनि जाथायखौ बैनाव दसेनो जोङो फोरमायहरनो हायो आरो दानि जुगावहाय माने एबा नै सेकेणडनि गेजेरावनो जोङो बे खौरांखौ बैनि सिम हरनो हायो बुंनो थाङोब्ला मबाइला जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब गोनां होननानै आं सानो बिदिब्ला नों थाङाबो एसे जानबुंनि बागै एसे फोरमायना होदो
औ औ बे जेनेबा जानबुंथ' ओ गोदोनि दिनाव गैखायामोन नालाय दासो ओंखारनाय बे इल लेक्ट्रिकेल ओ जिनिस थ्रयैनो जों माने गोबां ओ मोजां खामानि मावनो हायो आरो जेनेबा माबा मोनसे जादों बेयावहाय जेनेबाा खौरांफोराबोथ' बे आथिखालावथ' जानबुं फोरनि थ्रुयबो बहुत माने बाहाय जानाय जायो आरो। ओ बिदिनो जोङो फरायसाफोरनि थाखायबो मोजां ओ जेनेबा जों फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि मोजां मोजां बे नटसफोराव थिखोना लानाय ओ माने जेनबा थ' मालाबाथ' बिदि जायोना जेनेबा जों क्लासाव थांनो हायाखै नट्स लिरनो माबानो जेनेबा लोगोफोराबोथ' आथिखालाव माने बहि सहि हरलाबायनो बिदि बायोना बेनिखायनो बेफोरो जानबुंआव आरो थिखांना लाना फैबा आरो न'आव आरामसे लिरनो हाबाय बिदियावबो हेफाजाब होयो आरो जे बा नोङो ओ गोदोथ' बिदि जबफोरनि थाखायबो एप्लाइफोर फैबाबो जेनेबा कम्पिउटाराव थांनानै सोंहैनांगौ बा नायहैनांगौ बिदि जायोमोन ना नोंथां। नाथाय दा थ आथिखालावथ' बेफोरबायदि जा सों हैलायनाङा जेनेबा निजिनो गाव गावनि मबाइलावनो नायना लानो हायो। ओ रिजाल्टफोरानो जा एग्जामनि बा मायाबा भेकेन्सि जब बेफोरबायदि एडमिट ओंखारनाय मानाय बयबो माने गावबा गावनो नायना लाजोबनो हायो बे बेफोरनो मोनसे मोजां बहुत माने मोजां सुबिदा आरो जानबुंनि थ्रुयै जोंनि लाइफावहाय जेनेबा गोदो थ' आरो बेफोरबायदि गैयामोन नालाय बे माबा मोनसे जुदि ओ खोथा फोरमायहरनांगौ। मा लाइजामाव फोरमायहरो बिदिनो लाइजामाथ' आरो सप्तासे सप्तानै बिदि नांलाय गोनालाय मोनहैनाया लासि आ बिदियाव जेनेबा गेदेर जायोमोन न'फ्राव माबा मोन। मोनसे जादों बा न'खरनि सोरनोबा गोजानाव थाहैनायनि फोरमायहरनो बा लोमजादों बेमार जादों बिदियाबो फोरमायहरबाय बे माने लाइजामा बिनि खाथियाव मोनहनाय मोनहैनायसिम माने न'नि मानसिया जेनेबा जिउआनो खहा जालाङो बेफोरबायदिबो जादों जानो हागौ आंनि मथेबा माने नाथाय आथिखालावथ' बिदि जाया जेनेबा नों खोन्थाहरनाय लोगो लोगोनो माने लोगो लोगो खोन्थाहरनो हायो नायफैनो हायो बिदि जाया बिदि जेनेबा बेफोरबायदि हेफाजाब होयो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ
औ
नोंथाङा बे दानि गोदान मुगायाव ओंखारनाय मबाइल जानबुंफोरनि मुंफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ दानि ओंखारनायावथ' जेनेबा फार्स्टथ' मा होनो नकिया ओरै होननाय ओंखारदोंमोन ना। नकिया ओंखारदों। सेमसां ओंखारदों एम आइ रेडमि बेनिफ्राय वान प्लास इनफिनिक्स आरो माइक्रमेक्स आरो आइफन। ओमफ्राय बिदिनो गोबां नाम दंबावो नोंथाङा आं इसेबां माने गोसोआव गैबावलायला नों नों नोंथाङालाय मा माखौ माने गासिखौबो मिथिजोबगोन नामा एसे फोरमायना होनाय आंनो
औ आंबोथ' नों मिथिनायफोरखौनो मिथियो जेरै नोंथाङाबो बुंखाबाय लाभा बेफोर अप' ओमफ्राय एम आइ ए प्लास बेनिफ्राय वान फ्लास ओमफ्राय लाभा सेमसां बेफोर बेफोरनो आरो आंबो एसेबां माने मबाइलफोरनि नामफोरखौ बारा मिथिलायलाङा आरोना नोंथां
औ औ नोंथाङा माने ओ फार्स्टनिफ्राय जेनेबा दासिम मा मा मबाइलखौ इउस खालामनो मोनखो
औ आंथ' बेफोरबायदि माने नकियाखौ मोनफेरबाय आरो सेमसां बेनिफ्राय रिेल मि आरो आरो एम आइ औ बेफोरखौनो मोननाय जादों आरो नों
औ औ नोंथाङालाय बेफोर फनफोरखौ इउस खालामना माबस मोनदों जेनेबा
औ बेफोरखौ इउस खालामनानै बिदिनो आंनि हिसाबाव बेसेनफोरनिबो खोथा थायो नालाय बेसे बेसेनजों लोगोसे मबाइलजों थिगानो थिग थाखानो दोन नोंथाङा बे मा माखौ बाहायनो मोनफेरखो एसे फोरमायना होदो आंनोबो
आङोथ' नकिया बाहायदों सेमस सां बाहाय द ओमफ्राय माइक्रभेसबो बाहायफेरदों बेनिफ्राय रेडनि बाहाय ओमफ्राय वान प्लासबो बाहायदों आरो
औ
औ
ओ नोंथाङा माने जानबुंखौ बाहायनानै जोंनि जिउआव माबायदि खहा जानो हागौ आरो जानबुंखौ बाहायनानै जोंनि जिउआव माबायदि मुलाम्फा जानो हागौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ बे जेनेबा जानबुंखौ बाहायनानै जोंनि जिउआव माबायदि खहा जादों होनब्लाथाय बे माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो आङो बुंनो थांगोन आरो नोंथां बे जेनेबा उन्दै उन्दै ओ गथ'फोरा जेनेबा ओ फरायनाय टाइमाव मबाइल नायनाय माबा फुङावनो सि खारनानै ओ भिडिअ फोर नायनाय बिसोर थ' जेनेबा आथिखालावथ' बेफोरबायसा जेनेबा गथ' खुदियाफोरनो माने मबाइल खोनन्थियाबा ओंखाम जाया मबाइल खोनथियाबा फराया बेफोरबायदि माने गोबां नुनो मोनदों आरो आङो जेनेबा गामिफोरावबो खाथि खालाफोरावबो थ' बे माने खहा खालामो होननानै आं बुंनो थाङो बेयाव जेनेबा मेगननिबो खोथा जायो फुङावनो उथिनानै मबाइल नायबोला ओ खदाय खदाय नायबोला मेगनाथ' ओ माने गाज्रि जाखो जाखागोनानो आरो फरायनायाबो थालांबाय बिखिजा आरो बि जेनेबाथ' मोज मोजां भिडिअफोरबो नायनो रोंखाया आरो बोसोननि मोजां बोसोननि भिडिअफोरावथ' बिसोर जेनेबा मोजां मोनखाया बिसोरो बिदिनो जानला मोनलासो नायखायो नालाय बेनिखायनो आङो माने मोजां होननानै साना आरो आरो मोजां होननानै बुंबोलाथाय थ' माने ओ जोङो दा नट्स ओ लानो हायो मबाइलनि थ्रुयैनो जोङो ओ आथिखालाव अनलाइन खालामनो अनलाइन एप्लाइ खामनो हायो ओम बिदिनो माने माबा मोन मोनसे बिपद आफाद जादों बाबो खबर हरनो हायो ओ बेफोर बेफोरनो सानो आरो नोंथां मोजां दं आरो मोजां मोजां मोजां ओ बोसोनफोर खोनासंनो हायो गेदेमा सुबुंनि
औ
औ बेफोरनो आरो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ मोजां